औ खोनादों ना
खोनादों
हेलौ औ औ खोनादों
गोर फिसा फिसा खोनाखायो
नोंनियाबो एकदम गोरलैथार
मा होनदों
गोरलैथारलै नोंनियाबो
ओम औ ओमफ्राय माबा बेरायनोनो होननायखौ होनदों नामा
औ औ ओमफ्राय सोलाबलायगोन
थांमारनि सोलाबनायाथ' सोलाबगोन नै बे खाथियावनो थांनोसै नामा इसे खाथियावनो शिलंफ्रावनो
बेवनोबालाय शिलंआनो मोनसे अपसन
औ लामाफ्राबो मोजांजोबना ओरैनो
लामाफ्राबो मोजां जाब अखा बोथोरबाबोथ' बारा प्रब्लेम जाया सिलङयावबा
औ मिन्थिखानाय जाहैबाय नालाय
औ औ ओमफ्राय बाइकजोंथ' थांखागोन थांनायालाय
औ बिजों थांसै खाथिखायावलाय आरामनो
औ ओमफ्राय थांग्राफ्रासो औ बे स्कुलनि स्टाफफोराथ' गासिबो थांजोबनो होनखानायमोनथ'
अ बिसोर ओमफ्राय गावसोरनि बाइकखौ लाजोबगोन
औ बाइकफ्रासो ओमफ्राय बिदि मानसिफ्रासो सानैसोआ गोजान सालाय फेराखै आरो
हागोन बे बारा लामाफ्राबो गाज्रि गैखायाना
औ औ माने सालायग्राखा ओमफ्राय गोजानसो सालायफेराखै आरो
जिराय जिराय थांनो हागोन बियो
औ औ
जोंनिफ्रायथ माबेसि गोजान जानो जेनबा
औ
तिनस किलमिटारलसो जागोन बेयो
औ बिदिनो जाबाय गुवाहाटिसिम दुइस हरै एक्स बिदि जायो आरो
ट्राफिकआवलसो एसे खस्थ मोनो आरो टाउनाव गुवाहाटियावबोथ नैबेथिं बे थांनायथिंथ ट्राफिक जाया बारा ओमफ्राय औ हरै शिलंआवल एसे जाहैबाय आरो
औ औ
थाउनाव
औ
ओमफ्राय शिलं बबे बबे जायगायाव थांनो प्लान खालामदों?
बेखोनोथ थांजेनखालि जेनबा जों फुङावनो थांगोन नालाय ओरै पलिस बाजारफ्रावनो थांहैजाबायनोदां ओमफ्राय बिदिनो सिटियाव बेरायजाबाय मोनायाव।
उम
ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै बे दाउखिफोरावबो थांनो हागोन। जेनबा ओमफ्राय बै डाबल देकाराव थांनो होनबाय थादोंमोन जे
औ
बै माबाया डाबल लिभिं रुड ब्रिजआ
औ औ औ बे दाउखिजोंनोखा नामा
नङा नङा बिसेथ उल्था साइदआवसो जायो माने बेयाव सानसे बेयाव सानसे नांगोन आरो
औ नैबे माबायावसो नामा सहरायावसो नामा बै लिभिं रुडा
औ औ बिदि सहरा बायदि ओजोंनो थांनांगौ जायो एसे
उम
जेनबा बेयाव थांबाथ सानसे नांखागौ माने फुङाव थाङाबा थ जाखानाय नङा आरो बेयाव थाङोब्ला
आरो ओरै अखा हाब्रबोना साइद साइदाव दस्रायनो ओमफ्राय
औ
माबा वेदाराबो एकदम
औ
खुव खुुदलाजोबबाथाय एसे लासै लासै थांनांगौ जायो ओंखायनो सानसेखौ लाखादो आरो बेहाय
औ औ
ओमफ्राय दा फुरा रैन कट तेंकद लाजोबनांगोन खिन्थु थांनायाव
औ बे माबायाथ थाखानांगोन रेन‌ कदाथ थाखानांगोन एकदम मानदेतरि जाखागोन बेथ अखाया ओरैनो जोंनाव गैयाबाबो बि नावथ दा औ
औ बेनिफ्राय एसे नैबे गारिना सेन गाबोलै बे सेन सिन लिप खालामग्राखौ लाफानांगोन थाव
हा बे सिप्रेखौ लाफाबानो जाबाय
औ हाइवेआव थांबाथाय रानजोबो ओमफ्राय
औ
एसे गारिफोरखौ थिग खालामनानै लाजोबदो आरो बायसान्सनि थाखाय
औ सारभिसफोर खालामथोंसै बयबो खायसेनाथ गोदानानोखा होमबाबो
औ
ओ ओमफ्राय बे माबा मिनि सुइजारलेणड औ। मिनि सुइजारलेण्डना मा होनो माबाया बुल स्रेगआ बेयाव केम्पिंनि खालामहैजागोन नामा सानसे बिराद मोजां मोनजाय गैया माथो
थांजायो एसे माने दस्रा-जायगानिफ्राय थांनानै बेलासि फ्राव थांजायो ना। जेनेबा जों ओरै दस्राफोरनिफ्राय फैनानै बेयाव थाफैनो हानाय बिदिबो जागोन।
औ बिदिनो ओंखारलांनायावथ' बारा खस्थ' मोना बे गाखोबोफिनायावसोओ एसे खस्थ' मोनो आरो हजों थानायनि फेसिलिटि दंगोन। खोमा कमिटिनिओ
थानो हागौ।
औ बिदि थाबा बिसिनावनो ओरैहा माबाखौ मोनजोबगोन खोमा आंनिबाओ
बे टेन्टफोरखौ।
औ ट्रेनफोरखौओ
बेफोरखौथ' जों दा लांफाजोबबा खस्थ' जागोन लांनायफ्राव एसे
औ बेखौ दा लांफानो हाया हजोंओ हजों मोनबा हजों भाहारा लाजाबाय आरो ओमफ्राय
ल'सो नांगोन बाखिथ' जों हटेलावनो जाखागोन ना
भारा लानानै बेयावनो मोनाफ्रावथ' बेबयावथ' यावथ' गुसुखा नालाय अलरेडि आराम बेदरफोर माबाफोरो सावनानै जाजागोन बे होजों दै सेराव
औ।
आरो बिसिनाव बे फिसिं फिसिं खालामोब्ला बोरसि दान्दाबो थाबावगनोसो खोमा बोननाय नुयो नुलाबायथ' भिडअफ्रावो
औ आरो बिसिनाव खायसे जायगायावथ' बिदि कम्पिटिसनबो होबावोसोना ओ ना बोननायनि ओ बिदि टिकेट लानानै माबालायनाय
औ। बिदि माबा मोजांसिन जाबावगोन आरो ना मोनसे आलदायै एक्सपिरियेन्स जाबावगोन मालाय जायगायाव ना बोनलायनाय इदि आरोओ
औ औ।
एसे ओ फिल फैगोन आरो जायगायावनो सावजादोओ बे बनफायार बानायनायाव बेबायदि आरोना
बेनोसै ओमफ्रायो थांनाया सोर सोर थांमारो बेखौ फिक्स खालामनानै सैयो
एसे बिसोरो माने ओ बाइकआ खिन्थु सिंगोल सिंगोलबा साबसिन जागोन आरो माने
औ।
ओरै बे ज ज जाजायबा सानै गाखोबा एसे माबा जानो नागिरोओ
औ
खस्थ' मोननो नागिरो आरो।
औ बेबा बे सालायनो हानायबालाय जेबो अरजाया बारा
औ सालायनो हायो माने एसे ओरादि ओरैबादि जायोओ बुस्थुआ गाखोग्रायाबो में खायोनालाय मेंनाया ओमफ्राय बोरैबा नांथा नुंथा मोनो आरो खिथु उननिखौ बोरैबा इरिटेटिं बायदि मोननो नागिरो।
औ एसे माने गोसो बायदि जाया आरो।
औ गोसोबादि जाया सिंगेलबा साबसिन जायो आरो एकदम मानि फ्रिलि।
ओमफाय खिन्थु माइ माबायावहाय बै बाइकाव हेन्देलावहाय दै मबाइल हल्दारखौ लाफानांगौ दैै एसे मेप नायनो मानो लामाफोरखौ गोसोआव था। थाजोबबाय थानोया ना।
थ' लामाफ्राथ' गोबावजों खनसे थांनाय दसे दसेनो सोलायो बेखौ बोरैथो गोसोआव थाबाय थानो?
औ लामाया आरो बिसिना गुवार नङाना फिसा फिसा फिसा फिसा ओंखायनो बबेजों बेजोंनो हाबनानै बेजोंनो ओंखारो बेजों हाबना बेजों ओंखारोना ओंखायनो इसे कनफिउस जानो नागिरो।
टाउनावबाथ' एकदम आन्दायथावनासिन लामाफ्रा बावनो हाबनानै बावनो ओंखारफिननाय
बेनोथ बे नैबे थाउननिखौथ आन्दायनोसो नागिरो। ओमफ्राय मेबाबो मोजां खिथाना बिसिनिखौ ओरै टाउन एरियायाव
गिदिंबाय थागोनसो।
औ एखमबा बै
औ
हाजो गोजौनिफ्रायनो ओरै गाहायजों ओंखारलांसो होनलाबायो मेबाबो। एसे प्रब्लेम जानो नागिरो बिदियाव। बिसोरखौबो मोजाङै खोन्थाखानांगोन बिसोर सोरबा सोरबाथ थांफेराखै नाबाय।
औ औ थांफेराखै।
एवेर होनांगोन आरो जोंहाथ ओरैनो एसे मिथियो नालाय एसेबाबो।
औ
फोरखौ एसे माबानानै
थांनायावथ' बारा जेबो रेदि जानांगौ गैया जोंहाथ जेनबा बे दस्राफ्रा मा मा रेदि जांगौ बेनो। साननैसोनि गेजेरावनो थाब माबा खालामला।
बिसोर थांफेराखैना आरो ओंखायनो बिसोरखौ एसे माबा होनांगोन आरो।
खायसे गाननाय जोमनायबो रेडि खालामना माबायो।
औ जुथाफ्रा एसे मोजां बाइक नांगोना बाइक सालनायाव एसे जुथाफोरखौ मोजां नांगौ आरो। मानोहोनबा बायसान्स गैलैला बयबा माबा जुथाफ्रासो लाखियो नालाय।
आरो राइदिं गियार दंजोबखायोना नोंना नोंनाथ?
औ आंना दंजोबो नैबे ग्लबसफ्राबो मेन्डेटरि आरो बिराद गुसु जायो मोदोमा।
औ औ आखाइफोर सुहाब जोबबा थाल मोनाना जेनेबा जालायनायफ्रावथ एदम
गैयाब्ला जाया आरो बै फ्रि फ्रि निहोर बाददि सिरियोजे अखा बियो आखाइयाव हओरै आमथा आमथा जानो नागिरो ग्लब्स गै
औ औ
माने सुखुवा सुखुवा मोन आरो ओंखायनो बेखौ सिङाव सोनानै माबाबा मोजां जायो। डेटफोरखौ माला फिक्स खालामो उनाव माबानांसिगोन बेखौ
थाब खालामबा मोजां नै गरम बन्दआबो गेजेर नांबायानो।
माखासेनावबो सोंनांगोन बिसोर रेडि जागोनना जायाखै आरो सोर सोर थांगोन सोर सोर
औ थांमारो थांमारा डेटखौ बारा फावसाय जानाय नंला आरो।
औ दा नैबे स्कुला खुलिफिनबा उनाव
औ नै खावसे थांबायानो। ओरै माबायावनो जेनबा नैबे सप्तायावनो थांनो हाथारबालाय
औ बेयावनो थांनांगौमोन थांनायालाय
औ
दा माखासेफ्रा रेडि नंगौना नङा
जाय जाय रेडि माने जाय बारा गोसो गैया बेफोरखौ बारा लिंथाबला आरो
औ बारा लिंबाय थाला उफाय गैया
जायफोरा रेडि बिसोरो थाब थब थांसै आरो बारा गोबाव देद लाबाय थाबाबो केनसेलसो जायो बोरैबाबा
उम ओमफ्राय हजों मोजां इन्जय खालामनोसै बे माबा लाइटलुम खौबो मोजां होननाय खोनादों बेयावबो हाबहैनांगोन एसे
औ थांजायो थांफेराखै आं
औ दे होमब्ला उनाव रायज्लायफिननोसै
औ दे थाबनो माबानोसै औ औ दे